औ खुलुमबाय, मा खालामदों?
अ दङ ओरैनो जिरायना दोनथ'यो नोंथां उम
बोथोरफोरालाय माबायदि?
बोथोरफोरा थ' नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय बेफोरबायदिनो सानसेबा अखा सानसेबा सानदुं बेफोरबायदि आरो। नोंथां नै दाबो बोथोरा जोंनिथिं बां द्राय थिग नङा माने अखा फैनो हागौ अखा फैनायनि सान्स दङ आरो नोंथां एसे गोसोम जाबोदो बारबो बारबोदो आरो नोंथां। ओमफाय नोंथांमोननिथिं? बोरै दा बोथोरा ओरैनो?
जोंनावबो अखा हा हां हा हां बादि जाना दं माने।
औ
ओं दसेनो सोलायो औ दसेनो सान्दुंबो जायो।
औ दानि बोथोरफोर खौ हमनोनो हाला नोङा होमबा? मा समाव मा जायो दाससेनो सानदुं दुंगोन दासेनो अखा हागोन। बिदि जागासिनो जोंनिथिंजाय। बोथोरा।
ओ दा आङो ओ कल खालामनायनि गुबै मोनसे आयदायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ सावरायजागोन नोंथां औ औ औ।
ससियेल मिडिया नि थाखाय जोंना मा खहा जादों मा मुलाम्फा जादों मा बेखौ एसे फोरमायना नै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन। उम ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्लाथ' जों दा बुंनो हायो आरोना नोंथां ससियेल मिडियाया जोंनि थाखाय ओ फारसेथिं मोजां फारसेथिं गाज्रि मानो होनोब्ला जोङो फारसेथिं मा मोनो गोबां माने जों नुयि खोनायि जायगाफोराव जा जाथाय जादों जा-जा थाय जादों जा बा जा मायबा मोनसे जे मोजांनि थाखाय मोजां खामानि फैदों बा गाज्रि खामानि फैदों बेफोरबायदिखौ माने जोङो गासैबो मा होनो ससियेल मिडिया नि थ्रुयै माने बेखौ मोनथिनो मोनो आरो नङा होनब्ला बा मोजां मोजांनि थाखायबो ओ-ओ मो मोजां मा होनो जों ससियेल मिडिया औ मोजाङै बाहायनो रों ब्ला माने- जोंनि थाखाय मोजाङानो। आरो गाज्रि बाहायनो रोंबाथ' गाज्रि गुाज्रियानो नङा होमबा। ओ जों हमनानै ला जों ससियेल मिडियाखौ मोन जे मोजां खामानि नि थाखाय बाहायदों। बा मोजां खामानिनि थाखाय मावदों बे बेफोरबायदिबाथ' मोजाङानो। नाथाय गाज्रि नोजोर जों नायोबाथ' जेब्लायबो गाज्रियानो जायो नङाहोनब्ला गाज्रिजों नायोब्ला गा ज्रि जियानो जायो मोजांजों नायोब्ला मोजाङानो जायो बेफोरबायदि होननाय बाथ्रायाथ' दंखायो नङा हबा नोंथां।
अ अ दं
ससियेल मिडियाखौ माने गाज्रिबो बुंनो हाया माने मोजांबो बेफोर बायदि बुंद्रायनो हाया आरो माने ना माने जोंङो ससियेल मेडियानि थ्रयै गासै मोनथियै बाथ्राखौबो मोनथिनो मोनो बुजियै बाथ्राखौबो ब बुजिनो मोनो नुयै बाथ्राखौबो नुनो मोनो आरो नुफेरै जायगाखौबो नुनो मोनो। नङा हब्ला बेनिखायनो आङो बुङो ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्लाथाय आंनि फारसेथिंनिफ्राय आरो ना नोंथां आं माने बाजियाव बाजि होनो सानो आरोना। माने ओ मोजाङावबो बाजि होनो। सानो आङो गाज्रियावबो बाजि होनो थां सानो माने गाज्रि होननानै बुङोब्लाथ' आरो जों ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदिनो ससियेल मिडियानि सुबुंफोरा माने मोजांखौथ' बांसिन बेफोरबायदि गोसार होआ नङा होमब्ला मोजांखौ जों मालाबाबो बेफोरबायदि बांसिन गोसार होनाय नुनो मोना गाज्रिखौसो जों माने बांसिन गोसार गोसार होनायखौ नुनो मोनो हमनानैला जों मोजां मोनसे मोजां माने मोजां ओ जोंनि सायाव मा फैबाय मोनसे मोजां नटिस बा मोनसे मोजां खौरां फैबाय। बे खोरां बा सासे मानसिया जोंनो ओ हमना ला सासे मानसिया सासे मास्टार बा सासे मानसि बा सासे सुबुं बे जों नो माने फरायनायनि थाखाय बा फरायनायनि गियान होबाय बा नलेज होबाय बेयो माने गोबां बेफोरबायदिनो मोजां मोजां बाथ्रानि इदिनो ससेल मिडियाआव गोसार होयो जेनबा हमानानै ला बेयो फरायनायनि बागैबो गोबां मोजां मोजां बाथ्रा बुङो बा मोज मोजां मोजां बाथ्रा जोंनो होयो मोजां मोजां गियान होयो बेफोरबायदि माने बेफोरबायदि बेफोरबायदि मोजां खामानिखौ माने मानसिफोरा गोसार होनायखौ जों माने खम नुनो मोनो आरो माने बेफोरबायदिखौ बेफोरबायदि गोस सार होनायखौ ओ माने सेयार खालामनो बा फोरमायलायनो थाखाय मानसिफोरखौ खम नुनो मोनो। नाथाय नों हमनानै ला सासे मानसि बेफोरबायदिनो सासे मानसिया गाज्रि खामानि मावबाय गाज्रि खावना‌ खामानि मावनानै जेब्ला हमजागोन बे हमजानायखौ माने जोंनि ससियेल मिडियाायाव माने गोसार होनाया ओरै गोबां नुनो मोनगोन माने नोङो सानखनोनो हानाय नङा आरोना बैनि ओ जेनेबा बैनि पेजाव नायबाबो जोङो बिखौ बैनि पेजाव नायबाबो नुगोन। जों बियो बेखौसो गोसार होदों बैनि फेसाव नायबाबो जों नुगोन बियो माने मोजांखौ गोसार होआखै गाज्रिखौसो गोसारहोदो माने ओरैबायदि होननानै बुङोब्ला ओरैबायदि आरोना मोजांखौ माने गोसार होनाया बुहुद खम नाथाय गाज्रि खौ गोसार होनो थाख थाखाय जों मा मोनगोन हाजार हाजार सुबुं मोनगोन हाजार हाजार मानसिनाव नुनो मोनगोन। थाइ जों जा मोनसेया जोंनो मोजां गियान होयो मोजां नलेज होयो फरायनायनि थाखाय जोंनो गोबां गियान होयो बेफोरबायदि दिनि बेफोरबायदिनि बा बियो ससेयेल मिडियाव मोनसे पस्त होना दोनबाथाय जोङो माने बिखौ माने गोसार होनाया जोंनिया ओ सेयार खालामनाया माने सेयार खालामनाया बियो हानद्रेदबो थाङा जानो हागौ नाथाय जाय गाज्रि मानसि गाज्रि मानसि नि भिडिय गाज्रि मानसिनि बाथ्रा बा गाज्रि मानसिनि ओ राव रायलायनाय बा बुंनाय लिरनाय बेफोरबायदि गोसार होनायखौ जों माने हाजार हाजार हाजार सानखहायै नुनो मोनगोन नाथाय जों मोजां मानस सिनि बेफोरबायदि बुंनाय राव खौ माने हानद्रेदबो जोङो थाङोखि थाङा बा जौसे जौसेखौ जोङो थाङोखि थाङा खमैबाबो जोङो जेनेथेने माने जौसेखौ थांगोन। नाथाय बिनि बारा थांनाय नुनाय नोङा आरो आरोना हमनानै ला बा भिउसफोराबो भिउसदि होनोना जोङो ओ भिउस होनोना भिउसफोराबो बेफोरबायदिनो मोजां भिडिअ होनायाव माने खम थाङो गाज्रि भिडिअ होनायावसो भिउसा माने मिलियन मिलियन थाङो बेफोरबायदि आरोना बेनिखायनो हमनानै ला आङो ससे सियेल मिडियाखौ मोजां होननानै साननानै इउस खालामदों बेबो बियो आंनि थाखाय माने मोजाङानो जाय सुबुङा ससियेल मिडियाखौ गाज्रि होननानै इउस खालामदों बेनि थाखायथ जेब्लाबो गाज्रियानो जागोन नङा होमब्ला नोंथां। माने आंनि बुंफोरथिनिफ्राय आङो माने बिखिनि आरो दा नोंथाङा मा सानो एसे फोरमायनो हागोन नामा? ओ
नोंथाङाथ जोबोद मोजाङै खोन्थालांबाय। खहाखौबो माखौबो थ आंबो आंबो बेखौनो बुंनो नागिरदों एसे जेनेबा जोंहा बे मा होनगोन ससियेल मिडियाया जोंनि डेलि लाइफनि मोनसे बाहागो। थाबाय नङा होमबा। जेरै फेसबुक इन्स ताग्राम इउटुब माने जोंखौ गुबुन गुबुन सुबुंफोरजों जेनेबा कानेक्ट खालामनो जोंनि इनफरमेसनखौ सेयार खालामनो थाखाय बुहुमावनो सेयार खालामनो थाखाय मदद आरो नोंगौ बि मोननैबो दङ। जेनेबा मोजांबो इफेक्ट दंङ गाज्रिबो दङ जोङो बेैयाव बे बेजों लोगोसे जोङो जेनेबा ओ लोगोफोरजोंबो बा फेमिलिजोंबो जोङो मा होनो कानेक्ट जानानै थानो हायो। यो आर गोदान मा होनो नोङो फरायनायनियानोजा मा माबा मोनसे सोरजोंबा मिथिनो बाथ्रा म था बुजिनो लुुबैदोंब्लाबो जों ससे मिडियानि थ्रुयैनो जोङो मिथिनो हायो नङा होमबा। बिजनेसनो जा बे स्टुदेन्सफोरा जेनेबा जों आइदिया ओ जेनेबा ओ मिथिलायनोबाबो जों इयावनो मा होनो खोन्थालायनो हायै नङा होमबा गावजों गाव ओमफफ्राय आरोबाव जेनेबा जोंहा बेयो गाज्रि गाज्रि साइदबो दं जेनेबा जोंहा उफार नायोबा नायबाय थायोबा जोंहा मोनसे मा होनो नायबाय थानो लुबैनाय औ खहा आरोना। आरो जेनेबा जोंनि ओ टाइम फोराबो बिराद सिबिदै थांगोन जेनेबा नोंहा माबा मोनसे खा मानि मावनो दंबा आरो नों जुदि बेयाव अभार नायनानै थाबाय थायो। ब्ला बेयावनो मा होनगोन समखौ हगार हरबाय थायोब्ला जों मालाबा बावलाङोना जोंहा मा होनो गोनांथि जेनेबा जोंनि गोनां खामानि मावनायाबो थालाङो बेफीर थाखाय बेफोरबायादि बेयाव बियो मोनसे खहा होलायो आरोना थ' जोंना उम ओ गोबावसिनै माने गोब बेयाव अभार टाइम होनायाबो मोजां नङा आरो ना
नायनांगौ स
अनामि औ माने जोङो औ माने जों वाइसलि माने नायनांगोन आरोना जोङो ओ लिमिट लिमिट मोनस से दोनना लानांगोन आर रोना जेनेबा आं बिसिनिल' नायगोन बा आंहा खौ बुजिनाय दं आं बैजों मोनसे खोथा खोन्थानो दं, बे टाइमखौल' जोङो नायनांगोन बा रायज्लायनांगोन दिनि जोङो अबार राय्लायबा नायबाय था थायोबा जोंहा माने नायनो लु लुगैनाया बारा जागोन आरोना
औ औ औ
मोनसे बो जोबोरैनो पावारफुल मोनसे बेसाद नङा होमबा ससियेल मिडियाया नोङा होमबा ओ आरो नोंथां बुंनाय बिदिनो जेरै ओ आसु जाय गायाव जेनेबा गाज्रि बिदिनो माबा मोनसे पस्टनि खोथा बुंदोंमोन ना नों थाङा औ मोनसे जेरै बिदि गोसारो होनलायलायनाया औ बिदिनो बे बेफोरनि थाखायनो जोंहा बेफोराव इमान माने
औ
मा होनगोन एकटिबलि बि दि माने औस जेबो नायबाय थानाङा आरोना अबार टाइम होनाङा, माने जोंहा गावनि बुजिनो गोनां दंबाल' बा गावनि सोरबा लोगोनो माबा मोनसे खोन्थानो दंबाल' बा नोंहा नलेज माबा मोनसे जेनेबा मिथिनो गोन नां फरायनायनि बागै मोनथिनो गोनां दंबाल' ओ ओं लिमिट हिसाबै माने मोजाङाव बाहायनो रोङो औ औ बाहायनो हायो बियो गावनि सायावसो आरो ना जोंनि सायाव
औ औ गाव गाज्रि साननानै बाहायबा माने बियो गाज्रियानो जालाङो आरो नङा होमबा नों
औ औ औ जुदि मोजांङाव बाहाय हायनो रोंङोबा मोजांआ जागोन आरो औ ओ दिनैनि थाखाय इखिनि आवनो दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन नोंथां नोंथांजों सावरायलायनानै आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय। आरो बेफोरबायदिनो बुजियै बा थ्राखौबो बुजिनो हाबाय नोंथां। नोंथांनिसिम आं रोजा रोजा साबाय खर बावबाय नोंथां। आंनो बेखिनि फोरमायना होनायनि थाखाय
औ दे गो ओ गोजोन्थों दे।